गोजोन फुंबिलि नोंथां औ
औ नोंथां। नोंथां बे समाव आंनो फन हरनायनि जाहोना माबाफोर दंमोन नामा नोंथां।
अ नोंथां ओ नोंथांजों माने बे बुहुमाव जे गोबां रोखोमनि गारि मथर ओंखारबायना नोंथां ओ बेफोरनि माखासे मोजां आरो माखास
अ नंगौ नामा नोंथां
दा नोंथाङा जेन'बा गारि मथराथ' ओंखारबाय बिरादनो बेफोरनि ओ माखासे ओ बा खहा बेफोरनि बे खहाखौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा आं नोंथांनि उनाव बे गारि मथरनि ओंखारनायनि बांद्राय ओंखारनायनि माखासे ओ नों खहाखौ खिन्थादो आं बिनि मुलाम्फाखौ आं खिन्थानोसै नोंथां
अ गारि मथरनि जिं बांद्राय ओंखारनाय बेनि खहाखौ आंनिफ्राय मिथिनो लुबैदों आरो ना औ अह बिदिब्ला एोंथाङा खोनासंदो बांद्राय गारि बथर ओंखारनायनि जाहोनाव जोंहा मा जादों आबहावाया गाज्रि जादों आरो ना नोंथाङा जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला मा मा बिथिङाव जादों होनोब्ला जेरैहाय बांद्राय गारि म मटर बाहायनायनि गेजेरजों जोंहा माखासे जेरै पेट्रल डिजेल बायदिसिनाया खमायलांनो हमदों आरो बुंनो थाङोब्ला पेट्रल डिजेल बेफोरखौ बांद्राय बाहायनायनि जाउनाव गारि मटरनिफ्राय ओंखारनाय जि उखुन्दै बेफोरो माने गारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा जोंनि आबहावायाव जोंनि माखास से गेसफोरखौ बिसोरो गाज्रि खालामलांगासिनो दं आरो नोंथां आरो जेरैहाय जोंङो बां बांद्राय गारि मथरनि ओंखारनाय सावन आरो बिनि बेल बा बै मोनसे पेम्पा थायोना बेदि गोमनाया माने जोंनि माबायाव सोर गुबुंनायखौ बांसिन खालामदों आरो जायनि गेजेरजों सुबुं बा जिब जुनार बुहुमाव थानाय बेफोरो थांना थानायाव एसेबाबो हेंथा मोनदों आरो बुंनो थाङोब्ला गारि मटर बांद्राय ओंखारनायनि जाउनाव जोंहा जाब्रबाय जाथायफोरखौ गोबांसिनै जानाय नुनो मोनो जायनि थाखाय जोंहा सुबुंफोरनि बा जिब जुनारफोरनि थांना थानायाव माने जेंनाखौ जों नुजाथिनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जोङो सामफ्रामबो गारि मथर बाहायोब्ला माने जेनेबा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम थांनोब्ला मा होनो गोबांद्राय बेनि थाखायनो जोंना लामाफोरा जाम जानानै ब्लक जानानै थायो आरो नोंथां जायखौ जोङो ट्राफिक जाम होनना बुंनाय जायो। जुदि बेफोरबायदि बांद्राय गारि बाहायनायनि थाखाय बेफोरबायदि जायोब्ला नोंथाङा गुबुन दाबसे जायखायानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम सौहैनो गोबां सम नांगोन। गौ बेनिखायनो आं बुंनो सानो बेफोरबायदि गावबा गाव निजा गारिखौ बाहायस्लायस्लाय बा नोङो गाव हारसिंनो सालायनानै गुबुन दाबसे गेजेरजों थांस्लायस्लाय मोनसे जोंहा ओ रायजोफोरनो मोनसे गारि दंखायो जायखौ नोङो भारा होनानै गाखोनानै थांनो हायो बेफोरबायदि गारिखौ बाहायनांगौ होननानै आं सानो आरो नोंथां। बिदिनो जोंहाथ' टाउन सहराव बुंनो थाङोब्ला सानफ्रामबोनि थाखाय जोंहा सानफ्रामबो माने ओरैबायदि जाय सोदोबनि गुबुंनाय आरो बिदिनो आबहावानि गुबुंनायखौ जोङो बांसिनै नुनो मोनो जेरावहाय गारि मथरनि थाखायनो बांसिन जायो होननानै आं सानो आरो आरो बिदिनो बुंनो थाङोब्ला गारि मथरखौ दिहुननाय कारखाना गारि मथरखौ दिहुननाय कारखानायावबो जोंहा बेनिफ्राय ओंखारनाय माखासे उखुन्दै बेनिफ्राय ओंखारनाय माखासे जाबोर जाथोर बेफोरबो जोंखौ मिथिंगा बा बुहुम ओरैबायदि गाज्रि खालामो बा गोहोम खोख्लैयो मिथिं बुहुमाव जायनि गेजेरजों जिबि जुनार बा थांना थानाय जिउ गोनां जिबफोरा मा जायो हां लानायाव गोबां हेंथा मोनो आरो हां लानायनि बेरामबो जायो। बेफोर बेरामखौ बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो आस्थमा होनना बुंनाय जायो बेफोर बेरामा नुजाथिनो हागौ होननानै आं सानो आरो आरो नुजाथिगासिनोबो दङ।
जेनेबा बुंनो थाङोब्ला गारि मथर बेयो गोदोनिख्रुइ आथिखालाव बांनायनिख्रुइ बांनायखौ नुबोगासिनो दं आरो नोंथां। बिदिहाय आरो दंबावो जेनेबा गारि मथरल' नङा गारि गोबां जेनेबा दैनि खारग्रा जेनेबा जाहाजफोर बेफोरबोथ' जोंहा सावन गुबुंनाय आरो दै गुबुंनाय बिब्दिनो बेनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै फोर ओ सोदोब आबहावाखौ गुबुंनाय बेफोरखौ जानायखौ नुनो मोनो आरो माखासे जेनेबा दैनि जिब थानायफोर बेफोरखौबो जों बेफोरो गाज्रि खालामो होनना आं सानो बेजों लोगोसे आरो अख्रांमा दिङा जायखौ जोङो एयर'प्लेन हेलिकप्टार बेफोरबायदि बुङो बेफोरजोंबो जोंहा सोदोबनि गुबुंनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय ओंखारनाय माखासे जि उखुन्दै बेफोरबो जों खौ गावबा गाव गाज्रि खालामो थिग बेबायदिनो बेफोरखौ होबथानो थाखाय जों मोननैसो राहाखौ लानो हायो‌ आरो। नोंथां जेरैहाय जोङो बेनि ओ जों माबा बाहायोदि पेट्रल डिजेल बाहायो बेखौ जोङो बेनि सोलायै खासे गेसनि जेरै सि एनडि फोरनि माबाखौ गारि मथरखौ सालायनो हायो बेजों लोगो जे जोंङो मोब्लिबजों खारनो हानाय मोब्लिब गोहोजों खारनो हानाय गारि मथरखौ जोङो बाहायनो हायो आरो नोंथां बेयो आं बेखौनो। बुंनानै नोंथांनिसिम बेखिनिखौनो दिनै फोरमायथिनाय जाबाय आरो नोंथां हायोबा नोंथाङा बे गारि मथर बेनि जि दिहुनथाइ बेनि माखासे जोंनो माबायदि जोंखौ मदद खालामदों बेयो गारि मथर बा बेखौ नोंथाङा आंनो फोरमायनो हा
औ हागोन नोंथां दाथ' नोंथाङा आंनो जेन'बा गारि मथर ओ ओंखारनायनि बा बांद्राय नायनि बेनि माखासे ओ खहाखौ फोरमायबाय दा सैथो बेयो खहाया थाखायो मोनफ्रोमबो बुस्थुआव माखासे खहा आरो माखासे मुलाम्फा बे थायो दा जोंहा मुलाम्फा हिसाबै दङ होनब्ला ओ आजिखालि गोबां। बां गारि ओंखारनाया जोंखौ माखासे खामानियाव गोबां मद बो होदों बा जोंहा गोबां मुलाम्फा मोननो हादों जों बेखौ बुंनो हागोन दा जोङो गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला ओ जोबोद हान्थिनो थाखाय जोबोद गोरलै आरो जेन'बा गोदो समाव गारि मथर बांद्राय गैयै समाव मा जायोमोन। ओ जेन'बा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनायाव बिसोरो मा जायोमोन जेन'बा। खस्थ' मोनोमोन आरो जेन'बा सहैनांगौ समाव थिग समाव सहैयामोन नाथाय आजिखालि ओ बेफोर गारि मथर ओंखारा मा जादों नों जोंनि हा थिनाय बा थांलाय फैलाय खालामनाया जोबोद गोरलै जादों आरो जायनि थाखाय जों मा बुंनो हागोन सम समखौ जोङो गोबां बासायनो हायो। मा होनना बुंङोब्ला नोङो ओ जेनेबा ओ नोङो जेनेबा मा बुङो गोदोनि समाव नोङो माखासे गौराइ गारि बा गराइ बा मैसो गारि बा मोसौ गारि बेफोरजों नोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव हान्थिनो गोनां जायोमोन नाथाय। ओ बै समाव मा जायोमोन टाइमा नोङो जेन'बा समा ओरैबायदि थाङोमोन जे नोङो गारि मथर जों सानसेयाव सहैनाय समखौ नोङो। ओ बैे गराइ गारि मोसौ गारिजो थाङोबा नों साननै सानथाम लानो हायोमोन आरो बेखायनो दा आजिखालि मा बुंनो हायो ओ गारि ओंखारनाया जोंनि समखौबो गोबां बासायना होदों आरो आरो बुंनो हाबावो जोंहा ओ जेनेबा रांखान्थियारि जौगानाय हादराव मोनसे रांखान्थियारि जौगानाय लाबोयो। मानो होनना मारै होनना बुङोब्ला जेनेबा ओ जोंनि गोबां गारि मथर ओंखारनाया जोंनि ओ हादरनि ओ मुवा बेसाद बा आबाद बा बायदि रोखोमनि जोंनि हादराव मोननाय बेफोरखौ जोङो। जोंनि हादरनिफ्राय गुबुन हादराव फानहैनो हायो। दाम खमाव बायनानै गुबुन हादराव ओ दाम गोसोआव फानहरनो हायो बा गुबुन हादरनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि ओ मुवा बेसादफोरखौ जोङो दाम खम खमाव लानानै जोंनि हादराव ओ फानफैनो हायो जायनि थाखाय। मा जायो जोंनि ओ रांखान्थियारि जौगानाया बारा जा आरो मा बुंनो हाबावो जेनेबा जोंनि फालांगियारि माबाफ्रा बारायो ओ फालांगियारि मावनायनि माखासे राहाफ्रा बारायो आरो माखासे जेनेबा ओ कल खारखाना बेफोरनि बेफोराव। मुवा बेसाद नांगौ आरो बिनिफ्राय लांलाय लाबोलाय रोगानाय। बेफोरखौ लानानै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दैथायहरनाय बेफोरो मोजाङैनो जायो आरो आरो जोंहा मा बांद्राय गारि मथर ओंखारोब्ला मा जायो जोंहा माखासे ओ साख्रिनि माबा ओंखारो आरो खाबु ओंखारो जेरै ओ जेन'बा नों मोनसे गारि दिहुनग्रा जायगायाव नोङो गोबां रोखोमनि सुबुं नांगौ जायो बेयो मिसिनजोंल' जों मावजोबनो हाया बेयाव गोबां रोखोमनि सुबुं नांगौ जायो आरो बेखौ बानायखांनानैबाबो उम गारिखौ सालायनो थाखाय आरो मानसि नांबावगौ जायो जायनि थाखाय आथिखालाव सरखारनि सरखारनिबो माखासे गारि सालायग्राखौ जों नुनो मोनदों जाय बिथांमोनहा मोजाङैनो बेथनखौ मोननानै गावसोरनि सुबुं न'खरखौ सामलायगासिनो। बेनि ओ उनाव मा होननो हाबावो जेनेबा आजिखालि ओ जेन'बा थांलाय फैलाया बाराय जाबाय नालाय। ओ ओ समासनि गोरोबलायनायाव एसे ओ बांनायखौ नुनो मोनदों मानोना जेनबा जोङो मोनहासयै जायगायाव जोंनि सिनायनाय सुबुंफोरा थायोब्ला ओ जेनबा जों बेयाव थांस'नो हायाब्ला मा जायो जेन'बा जोंनि ओ सोमोन्दो बा गोरोबलायनाय बेफोरो गोमालाङो आरोना। नाथाय आथिखालाव जों गारि मथर थानायाव मा जानो हायो ओ जोङो गोसो जाबानो बिसोरनाव थांब्रबनानै फैनो हायो आरो बेयाव जेबो हेंथा फैया उम आरो बुंनो हाबावो जेन'बा ओ आजिखालि मा ओंखारदों गोबां रोखोमनि माखासे गारिफोर ओंखारदों जेरै जोंनि मिथिंगायारि खैफोद बा जोंनि सुबुं माहारिखौ ओ जेन'बा हस्पितालफ्राव लांनाय बा नांगौ समाव लांब्रबनाय जायखौ जोङो होनै इमारजेन्सि गारिफोर जेरै एम्बुलेन्स, सार्क आरो जेन'बा माखासे फुलिस गारिफोर आरो ओ जेन'बा अर खोमोरग्रा गारि दै दै खोमोरग्रा औ माबा ओ दै सारग्रा गारि बेफोर गोबां रोखोमनि गारिबो दङो हान्थिनायनि अनगा बेफोर मा खालामो जोंनि समाजखौ बासायनायनो मदद होयो आरो बांद्राय निफ्राय मथर दिहुन ओंखारनाया मा जादों ओ जोंनि, जायगायाव ओ गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय बेरायनायखौ बांहोदों मानो होनना बुङोब्ला मोनसे हादराव मोनसे हादराव गुबुन दरसे हादरनि सुबुंफ्रा बे हादराव मा मा दं बेखौ नायबिजिरनो थाखाय फैयो आरो ओ बेवहाय गारि मथर गोबां थायोब्ला ओ मोजां जायो मानो होनना बुङोब्ला जुदि बै सुबुङा फैनानै मोनसे गाव नायनो जानाय नायनो लुबैनाय जायगाखौ नायनो मोनाब्ला बै सुबुङा सेथि खेबावनो बियो बे हादरनि नुथायखौ बागोन बा बे हादराव फैनो बागोन जायनि थाखाय मा जायो जोंनि हादराव बेरायफैनायनि हारा खम जायो बा अनजिमाया खम जायो बेनिखायनो मा जायो ओ जेन'बा गारि मथर दिहुनन्नाया बेफोराव हेफाजाब होयो आरो आजिखालि ओंखारबावबाय जेन'बा ओ फरायसालिनि बास बेयाव मा जायो सुबुंफोरा सुबुंफोरखौ बा फरायसाफोरखौ ओ आजिखालि ओ फरायसालि बा कलेजनि ओ बासफ्रानो ओ लामा लामा थांनानै बा न' खाथि -खाथिनि लामायाव थांनानै बिसोर बिथांमोनखौ कलेज बा स्कुल फारसे लाङो। बैफोर जोबोर जोबोर मोजां सुबिदा जायनि थाखाय फरायसाफोरा नांगौ समावनो नांगौ समावनो फरायसालि सहैनो हायो आरो गावसिनि ओ ओ थाखो खथायाव बा थाखो थाखोखौ बा क्लासखौ ओ बिसोरो थि समावनो लायनो हायो आरो दा बुंनो थाङोब्ला ओम गारि मथर बांद्राय ओंखारनायाव माखासे मुलाम बा आरो माखासे खहाया दङ मुलाम्फाखौथ' आं बुंबाय आरो खहाखौ नोंथाङा बुंबाय जेरै बारा उखुन्दै जायो। बारहावाब्रा गाज्रि जायो। ओ दा बेयो जोंनि ओ बा बाहायनायनि सायावसो जाहैबायना नोंथां।
नंगौ नोंथां आरो बुंनो थाङोब्ला बेफोर बारायनानै जाहोनाबो दङ जोंनि सुबुं माहारियानो माने जोंनि जि सुबुं माहारि बियो बांनायनि सायाव बांबोगासिनो आरो जि गारि मथर दिहुननाय बेखौ माने बिसांमोनानो बायनानै माने बांहोगासिनो होननानै आं सानो आरो आरो बुंनो थाङोब्ला सासे सुबुङानो गंनै गंथाम बा गंब्रै बेनि बांसिन गारि बायो आरो नोंथां। औ जायनि जाउनाव बेफोर बांसिन जोङो माबाखौ जोङो मा होनगोन जि गेबेंनाय बा बेखौ जोङो